हेल' औ
ओ
उम
दैज्लां बोथोराव इदिनो माइनि आबाद खालामो बायदिसिना रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौ जोंनि नखराव नुनो मोनो आरो। जेरै माइ ओरै बहल जिंखा
उम
बिदिनो खुमब्रा भिन्दि बेबायदि आबादखौबो नुनो मोनो।
उम
अब्ला जों आबादखौ मानि थाखाय खालामो जोंनि मुलाम्फानि थाखाय जेरै फाननानै बा फालांगिफोरनो हरनाय फाननाय आरो न'वाव जानो थाखाय बेबायदिनो मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथां मोननिथिंलाय मा मा खा मा मा आबादखौ मावो ओरैनो माइनि अनगा
माइनि अनगायै माइनि अनगायैथ' बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ ओंख्रिनिनो आरो बेबो
औ
लाव खुमब्रा बेफोरो आरो
उम
बहल
उम
बायदि बायदि रोखोमनि
उम
बेखौ गायनानै माने आबाद मावनानै ओ खोनाया